ओ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ औ औ औ।
होमबा नोंथां दिनै जोङो जौ जौनि माबा बिखय रायलायसै नामा एसे? जौखौ बोरै बानायो? जौ बानायनाय होनोबाथ' नोंथां जोंनियाव आं नुनाय मथे जेनेबा जोंना नखरावबो बर' नखराव बानायखायो नङा होमबा? जों लकेल जौ।
औ औ नोंथां।
जौ बानायनायनि प्रसेसिंखौ बुंनो थाङोब्लाथ' बहुद गोलाव नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
जेनबा जोंना जौ बानायनो थाखाय जेनेबा जोङो ओंखाम संग्रोनाय जायो नङा? ओंखाम संखांनायनि उनाव जेनेबा जोंना आरो जौआव होयो एमाव थाबाय एमाव होनोबा थ' एमाव बानायनायाव बुहुद बायदिसिना रोखोमनि जोंना दंफां -लाइफां होयो। दंफां -लाइफां होनानै देनानै बानायनाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
जेनेबा मोखोना बिलाइथ' मेनलि थायो आं नुनायाव आरो। मोखोना बिलाइ थाबा बाय, ओमफ्राय माखासे आं दंफां राखेब होननाय मोनसे नाम दङ बेखौबो होयो। आरो मोननै मोनथाम सो बिदि होयो। इस्थ' नुदां। आं नामफोरखौ गोसोआव गैला आरो।
औ औ।
बेफोरबायदि जौखौ जेनेबा जों ओंखाम संनानै ओ प्लास्टिक आव ए रनो नङा? एरनाव ओ प्लास्टिकआव एरननानै औ गुवार फेनलानानैहाय सानसे दोनखांनायनि उनाव औ फेनलाखांनानै एमावहानै दोनो होमबा?
नंगौ नंगौ नोथां। नगौ नगौ।
एमाव सेव होनानै जेनेबा थौआव जों दोनबाय
औ
हरसे हरनै थानायनि उनाव जोंना जौ गिसि ओंखारबायना?
औ नोंथां
जौ गिसि ओंखारबाय बेखौ जों जौ गिसिखौ लोंबाय एसे बर'आव जों बर'फ्राथ' लोंखायो नालाय। लोंबाय आरो ओ साननै सानथामनि उनावहाय बेखौनो जोङो जौ गोरान न' कनभार्ट बानाय नङा होमबा?
औ औ औ
गाहायाव थाबाय जों बे जा जोंना अफ्रि होनो माने ओंखाम संखाम हुखांनाय बे एमाव लागायखांनायखौ जों गाहायनि थौ गिदिर राव होयो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नोथां
जों बेखौबो गेजेराव जोंहा दोस्राव होननाय मोनसे होबाय ।
औ औ
ओमफ्राय आरो सायावहाय ओरैनो थौ थाबाय माने दै लुहैयो आरो बेवहाय
नंगौ नंगौ नोंथां
बिदि संनाय जायो आरो नोंथाङा एसे फोरमायलायनोसै ओम बोरै बोरै एसे आलादा जायो आलागाफोर नामा?
नंगौ नंगौ नोंथां नों बुंनाय बायदियानो जेरै जौखौ जों सावो आं जौ बानायनायनि बाथ्राय आं एमावनिफ्राय लाग्रोनोसै नोंथां हो
औ औ
एमावखौ जोङो बानायग्रोयो बेनो जाहैबाय एमावानो जोंनि मेन मुलि जेखौ जों जौ बानायो । बेनो जोंखौ फिहोयो नङा होमबा नोंथां? दा जोङो एमाव गैयाबाथ' जोंहा जायानो जौआनो बे एमावखौनो जों बानायग्रोनायखौ जों गिबि खेब बुंग्रोनांगोन एमावआव जोंहा लायो जोङो गोदोथ' एंखुर बायोमोन दानि मानसिफ्रा इंखुर लाला जेनेबा होमबा दा माइरंखौनो ला सौवो आरो माइरंखौ सौवो जायैबाय बेयावहाय जोङो ओ नों दहाय बुंनायबा बिदि मोखोना बिलाइ मोखोना बिलाय जों होयो बेखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नों दहाय दंफां राखेब होनदों
औ औ
ओमफ्राय जोंनियावहाय बेखौ एमाव मुलि होननानै बुङो आरो बिफां ओरैनो जों गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ दंखां राखेब बांसिन होनो ओमफ्राय जों बे एमाव मुलि होनना बुङो मेना बे आरोखि बे दंफां राखेबानो मेन आरोखि औ औ औ बेनो मेन बेनिफ्राय अबेबा अबेबा जायगायावहाय आं खोनानो मोन्दों खौसे खुसेर बिलाइखौबो होयो होननाय खोनानो मोनदों माने एसे गोदै जाथों होननानै बेबायदि आरो मोनसे आसाजों होयो होननाय आं खोनादों आरो नोंथां हो एमाव मुलिखौहाय माने खौ माने खुसेर बिलाइखौ माने खुसेराथ' गोदै नालाय माने एसे माने गोदै जाथों बिनि आसायावहाय होयो जायैदों मानसिफोरा बिनि उनाव बेखौ देनानै देग्लिनानै जेब्ला मुस मुस जायो नोंथां ओ ओ मोखोना बिलाय एमाव मुलि जायखौ दंफां राखेब खेब होनो बे ओमफ्राय खुसेर बिलाइ ओमफ्राय माइरं बेखौ देग्लिनानै जेब्ला बे गेब्लेजोबो मिक्सार जायो बेनि उनाव दै एसे गलायनानै बेखौ लद्रा लद्रा खालामनानै माने एसे नारसोनानै माने माने गलथारबो नंला आरो बियो एसे दाब्लाथारबो नंला माने एसे एसे नाद्रामनानै बेखौ फोरानो आरो नोंथां।
औ
औ बेखौ बस्थायाव फोराननानै प्लास्टिक खोबनानै फोरानो ओमफ्राय जेब्ला बे रागोन बेखौ एमव बेनो जाहैबाय एमव जाहैबाय आरो लास्टआवहाय एमाव। ओमफ्राय जौ जौ संनो जोंहा दाना नांसिगौलाय माइरं माइरंखौ जों संनानै लाग्रोयो नों बुंनाय बायदिनो दहाय संनानै जोङो प्लास्टिकफ्राव एरनना लायो एरननानै बेखौहाय माइरंखौ गोसार होसो गोसार होजोबगोन आरो जे जेरै माइरङा सिथाबनानै थायो नङा होमबा। बेखौ जों बोफ्लेहोजोबगोन आरो बोफ्लेजोबनानै बिदिनो एमावखौ थाइनै बा थाइथाम बेबायदि होनानै आरो एमावाबो गासिबो एखे होजोबा ओ जोंहा जौखौबो मोनथाम मोनब्रैनि सङो जेरैहाय उम जौ मा खा माथा होनना बुङो औ जेखौ मेन माइरंजो सङो बिनि उनावहाय माइब्रा माथा लागायनाय होनो गासैनिबो टेस्ट आलदा आलदा आरो ओमफाय मोनसेया जाहैबाय माइब्रा नोंथां माइब्राखोथ' मिथिखायो नोंथाङा उम औ आंनि मोनथिनायावहाय एमावखौ बांसिन माबायाव होनाय जायो आरो बे माथा जेनिखि माथा बानायनाय बेवहाय होनाय जायो आरोखि बेयावहाय ओमफाय बेनि उनावहाय माइब्रा माथायाव एसे खम होयो खोमा ओमफाय मा-माइ-माइब्रायावथ' खावसे ना माल' होयोनो माने थाइसेबो होआ आरो एमाव थाइसेबो होआ माने खावसेल' होयो। बिदि होननानै आं मोनथिनो मोन्दो आरो
अ माइब्रायाव आरो ना?
बिनि उनाव जेब्ला बेखो एरननायाथ' प्रसेसाथ' गासिनो एखेआनो जोब जेब्ला बेखो एर'नो एरनाय उनाव एमावखौ होसिगोन बेयावहाय साननैबा सानथाम दोननानै सिदोब सिदोब जाबाथाय बेखौ बाल्थिं बा थ'फोराव सोनानै दोननाय जासिगोन आरो जाहाथे बे गावनो गेरेबनानै माने एमावजों मिक्स जानानै माने गावनि रसआ गसिगोन आरो बेबायदिनो ओमफाय बेखौनो जों जौ गिसि बा जुमाय गिसि बेबायदि होननाय जासि‌ गोन नुवा होमबा नोथां।
औ औ
बेखौनो जोंनि मानसिफ्रा गोदोनि आबै आबौमोनहा बेखौबो जोङो गिसि समावबो जों जौखौ लोङो अमा बेदरखौ अराव सावनानै बेफोरजों जों जौखौ बे जौ गिसिखौ लोंनाया जोंना बेनिफ्रायनो जागायजेेनबाय आरो न‌आ होनबा नोनथां औ बिनि उनावहाय जोङो जायखो जिखो जोङो जौ गोरान बरनगोन जों बै जौ गिसिखौहाय बांसिन लोंनाय जाया आरो माने लोंबायबायबाबो बायसान्सआवहाय माने बेखौ खाबसेबा खाबनै ओरैनो माबानानै लोंनाय जायो आरो बर'नानै माने बेखौ जों सिग्लिया बा माने खुनु नुसान खालामालासिनोसो जों बर'नो आरो जेखौ जों जौ सावगोन नुवा होमबा नोंथां
औ औ
औ बिथिं जौ गोरान होनो अबा अबायावहाय जौबा जुमाय होनो सोरबा से रेब होनो बेफोरनि थाखाय माने बिदि खालामनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जौ गोरानखौबो जों सावनायावहाय रोखोम रोखोमनि मावो जेरै आं क'क्राझार साइदथिं नुदों माने बेखो दुमनाय बायदि जायो आरो बेखौहाय माने नलि बर'ना जों आरो ओरैजाय आं कार्बिआंलं साइडथिं नुनो मोनदों। बा अबा अबा जायगाथिं बिसिना नलि बरनो आरो नलि पाइप लागायनानै। बिनि खफ'खो बे फाइभजों बरनाय जायो। ओ बेबायदिखो औ औ बेबायदि नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनफ्राय बेनो बेनि बिनाव बेयाव जोङो नलिजों बरननायखौ बेवहाय जोंहा जौखौ राननाय जायो जौ फुलि बेफोरबायदि आरो जौ फुलिआ फार्स्ट ओंखारनायखौ होनो जेनोखि बिराद गोसा बेखौ दै लागायाबा लोंनो हाया आरो बेखौ लोंनांगौबा गारमाफ्राव खामस्रोमलायो आरो एसिद बायदि जायो।
ओै ओरै ओरैनोथ' आं माबानाय मथे जेनेबा जोंहा गोदो न'आवहाय बि दंमोन नालाय आबै ओ बाबानि आइ इसोरो माने गोदो उन्दैयाव जोंनो खोन्थायायोमोन नालाय।
उम उम
ने जौ माने नै दासो जोंना बांसिनानो जौ गोरान बर'नो नङा होमबा?
औ नोंथां
गोदोनि समावहाय माने जिउ गिसिखौसो बांसिन बाहायनाय जायोमोन। होननाय खोनादों आरो औ माने गोदोनि मानसिफ्रा आरो आरो जौ गिसिखौनो गो दो माने फुदुंनानैबो लोङोमोननो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ। नंगौ नंगौ नंगौ नोंथांंगौ नंगौ नंगौ बेखौ लोङो नंगौ सैथो।
फुदुंनानैबो लोङोमोन आरो माने आरो गोदो माने बांसिन जौ गिसिखौ जेनेबा जोंना नाफामफोरजों लोंनाय लोंनाय खोनायोमोन।
औ औ नोंथा
नाफामजों बांसि न आरो फेयो नो जौ फेयो होननाय खोनादों आरो बांसिनानो माने नाफामजों जौ गिसि सि सोलोङोबा। माने बांसिन फेयोनो बेखौ बेफोरखौ खोनादों आरो। थाङा खोनाबोगोना बोआसै।
नंगौ आंबो खोनादों नोंथां बे ओ जौ गिसिखौ जेनेबा नाफामजों लोंनाय होननायखौ। माने बेजोंहाय बांसिन फियो होननानै बुङो आरो। जौ बेखौ जेराव बुङो आरो नोंथाङा जोंनि बुंनाय बायदि जौ फुदुंनानै लोङो जौ गिसिखौहाय मेसेङाव नोंगौ बेखौ दाबो लोङो गोदोनि आबै आबौआ दाबो लोङो नाथाय दानि गोदान जेनेरेसनफोरा बिदि लोंला आरो दा नोंथाङा माइब्रानि बारै एसे बुंलाय माइब्रा जौनि माला समाव लोङो, माला बानायनाय जायो?
माइब्रा होनोबाथ' माइब्रा होनोबाथ' जोंना बैसागुनि सिगां सिगां जों संखाजोबथारो बर'फ्रा।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बैसागुआव माने बांसिन माइब्रा लोंनाय जायो आरो। ओरैनोथ' सादारन बिदि दि नरमेल दिनफ्राव बारा बिदि माइब्रा माने बाहाया
नंगौ नंगौ।
मायब्रा जोंना मइेन सब न'खरावनो माने सबहाबो बैसागु सौफैसे सौफैसे जाबाथाय जेनेबा माइब्रा मानो दोन थायो आरो। माइब्रायाथ' नोङो बुंनो थाङोबा आं मिथिनाय मथे माने माइब्राखौ बोसोरनै बोसोरथाम खालैबो दोनोनो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बां गोबौ जायो बिसिबां गोदै जाय गोदै जायो होननाय खोनादों आरो।
औ औ नंगौ नंगौ औ औ।
माइब्राफोरा माने फिसिनाय होनो। एम्फौ जालायलायनाय खो नादों आरो आं। माइब्रा जौखौ आरो एम्फौ जाललायनाय माने बहुत गोबाव फियो जाहैदों। आं खोनानो मोनसयो आरो माइब्रा माने बेबां गोबाव फिसियो बेसेबांनो गोदै जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
दिनै टाइमाबो जाबाय नै। दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन थां जागोन जागोन थां जागोन जागोन।